हेल' नोंथां।
खोनाबाय दा नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
अ' नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आङो दायो नै सिखार दानाय माने ओरैनो जिरनानै दङ आर ना।
ओ नोंथाङा। आंबो नै ओरैनो दं जिरायनानै नोंथाङा फुंनै ब्रेकफास्ट जाखांबायमोन नामा?
बिदिनो औ ब्रेकफास्ट खालामखांबायमोन खालामनायालाय।
औ आंबो खालामखांबाय खालामनायालाय।
औ औ।
औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंनाा होनबा।
औ फ्रियानो दङ।
नोंथाङा फ्रि दङब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि एबा टपिकनि सायावसो सावरायनो‌ होनना फैदोंमोन। ओ इन्टारनेटनि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ नोंथाङा इन्टारनेटनि एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा? इन्टारनेटा जोंनि थाखाय दायो माबायदि गोनांथि जानानै फैदों एबा इन्टारनेटजों माबायदि मुलाम्फा मोननो हादों, नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। दा इन्टारनेट होननानै बुङोब्ला थ' जोंहा माने गोदो माने जोंहा इन्टारनेटफोरखौ बारा सलायनाय जायामोन आरोना। बिदिनो सलायबाबो माने खम बिबाङै जोंहा सलायनाय जायोमोन बिदिनो फ्राय सलायनायानो जायामोन होननायखौनो जों बुंजायो।
दा जोङो माने गोबां इन्टारनेट बाहायनायफोरखौ जों नुनो मोनबाय। दा माने इन्टारनेट बाहायनायखौबो बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो आरो बिदिनो जोङो उन्दै-गेदेर गासिबो बोराय-बुरै गासैबो जोङो दा इन्टारनेटखौनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो।
औ
गैयाब्लानो जोंहा माने दा एसे उम दिगदार जानाय बायदिखौ नुहुरो आरो जिहेथु जोङो माखासे नायनो लुबैनाय भिडिअ'स जेनेबा जोङो बेबायदिनो गोबां जेनेबा मेथाइ खन मेथाइ खोनासंनो बिदिनो गोबां गोबां मासे रादाबफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंसो मोनो नालाय दा बेफोरबायदि बेखौ जोङो माने इन्टारनेट गैयाब्ला जोंहा मोननो हाया आरो। दा दा दिनै दामाने आरो गोबां बांबोगासिनो जिहेथु गोदोहाय जेनेबा जोंहा टु जि थ्रि जि बेफोर बिदि दंमोन आरो दा फरजि बेफोरबायदि दंमोन दाथ' जोंहा बांनानै माने फाइभ जिसिम जोंहा सफैनाय जाबाय आरो उननि समावहाय माने बांलां बावगोनखौ जोङो नुनो मोनहरो आरो। दा इन्टारनेट बाहायनायनि गेजेरजों जोंहा माखासे खहाबो दङ। जेरै- जोंहा गोबांद्राय इन्टारनेट बाहायनायनि जाहोनावहाय जोंहा माखासे दावसिन-दाउलाफ्रा माने जोबलांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। जिहेथु जोङो गोदोनि समावहाय माखासे गोबां मोजां मोजां माने दाउसिन-दाउलाफोर दङमोन बैफोर माने गोमालांबाय आरोना इन्टारनेट बाहायनायनि जाउनाव माने बिसोरो बिसिनि खोमाया रिङो होननानै जोङो मिथिनो मोनो जिहेथु इन्टारनेटखौ गोबांद्राय बाहायनो माने ओ दाउसिन-दाउलाफोरनि थाखाय खहा गोनां आरो दा आरो जोङो उननि समावहाय आरो गोबां माने जोङो इन्टारनेटखौ जुदि इन्टारनेटनि उम माबाया ओ जुदि बांबावोब्ला जेनेबा ओइद जि बिदिनो टेन जि बिदिनो उन सम फोराव जुदि जाहै बायोब्ला माने जोंनि दाउसिन-दाउलाफ्रा माने थानाय नङा बायदि खौ नुहुरो आरो ना।
औ औ नंगौ सैथो।
दा आरो बेफोरबायदिनो जोङो इन्टारनेटखौहाय माने जोङो मोजां मोजां खामानिफोराव बाहायनो हायो।
जेरैहाय जोङो माखासे ओ बिदिनो जोङो ना रोङै जेनेबा जों नोंनि लेसनफोरखौ जेनेबा रोङैफोरखौहाय जोङो बे मबाइलनि गेजेरजोंहाय जोङो सार्च खालामनानै माने ओ माखासे रोङै बुस्थुफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो। जिहेथु दानि मुगायाव जेनेबा जोङो मबाइलफोराव नुयो मानि गोबां मोजां मोजां जेनेबा माबाफोर स्पिसफोर होग्रा बा जोङो मटिभेसनेल जेनेबा सुबुंफोर थायो। दा बैफोरनि गेजेरनिफ्राय जोङो माखासे गियानफोरखौहाय बुथुमना लानो हायो आरो मबाइलनि गेजेरजों दा बेफोरबायदिनो जोंहा ओ खायफा खायफा जेनेबा सुबुंफोराहाय माने जोंहा मबाइल इन्टारनेट बाहायनानैनो माने ससियेल मिडिया सालायनानै माने गोबां रांफोर आरजिनायखौबो जों नुनो मोनो जेरै जोङो भिदिअस रिल्स फट'स बायदिफोरखौहाय जोङो ससियेल मिडियायाव हगारनानैहाय माने बैफोरनिफ्राय जोङो गोबां रां आरो थिनानै ओ न'खर खुंबोनखौबो जों नुनो मोनो आरो। दा इन्टारनेटआ माने ओ गाज्रिबो दङ जेरैहाय जोंहा बिदिनो माबाफोर जेनेबा जों मबाइलाव जेनेबा खायफा खायफा सुबुंफोराहाय जेनेबा गोबां गथ'फोरा माने बेखौ बांसिनानो गथ' उन्दै उन्दै माने लाइमोनफोराहाय बांसिन बायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै बिसोरो मबाइलावहाय आजिखालि अनलाइन गेम गेलेयो जेरै पाबजि फ्रि फायार बेफोरबायदि गोबां अनलाइन गेमफोर दङ दा बैफोरखौहाय गेलेनानै बिसोरो माने लेखा फरायनाय लिरनायफ्राव माने गोबां खम जालांनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो मानो होनोब्ला बिसोरो माने बेयावनो माने गफबनानै थायो दा बिसोरो बेखौ गेलेनायनि सोलाय मो बिसोरो बिसोरो मोजां मोजां जेनेबा भिडिअ'सफोर नायनानै थायोब्ला बा जे बिसोरो माखासे मटिभेसनेलफोर भिडिअ'फोरखौ नायोबा बिसोरो माने माखासे गियानफोरखौहाय बिसोरो बुथुमनानै लानो हागौमोन आरो दा बैसोरनिफ्राय बिसोरो माने गोबां माने गियानफोरखौ आरजिनानैहाय बिसोरो उननि समावहाय माने बिसोरो मोजां सासे सुबुं जाहैनो हागोनखौ जों नुहुरो दा बिदिनो जोंहा इन्टारनेट फैनायनि गेजेरजोंहाय गोदोनि समाव जोंहा बिदिनो लाइजामफोरनि गेजेरजोंसो जोङो ओ दे खौरांफोरखौ दैथायहरनाय जायोमोन बेबायदिनो जोंहा गोबां सम नांगौ जायोमोन आरो दाथ' माने जोंहा मबाइलनि जुग जाबाय नङा होमबा स्मार्ट पइन्ट जाबाय दा जोङहा गोबां गोजान गोजान जायगायावबो माने जोंहा खबर लानो थाखाय ओ बांद्राय सम नांला आरो जा खम समनि गेजेरावनो माने ओ खौरांफोरखौ लानो हायो आरो जोंङो बैफोर सुबुंफोरखौहाय जोङो मोखांजों मोखांनानै मुगायाव जोङो मबाइलावनो नायलायनो हायो जिहेथु जोंङो बेैखौहाय जेनेबा मा माबायदि दंङ जेनेबा माबायदिया सोलिनानै दंङ बिनि महर मोखांफ्रा माबायदि जानानै दंङ बेफोरखौहाय जों माने दा मबाइलनि गेजेरजोंनो भिडिअ कल खालामनायनि गेजेरजोंनो जों नुनो मोनो आरो।
औ
दा आङो ओं दा जा अनलाइन जिबिफोरखौ बाहायनायफोरखौबो नुनो मोनो जिहेथु जोहा दा गोबां मोजां जानानै फैबाय आरो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा मबेइल बाहायनायनि सायावहाय मबाइल बा बेफोरबादिनो गोबां माखासे इन्टारनेट बाहायनायनि सायाव एसे फोरमायनानै होदों नोंथांङा
औ
औ
ओ इन्टारनेट होनोब्लाथ' दायो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जानानै फैबाय नंङा होमबा? मानो होनोब्ला जोंनि इन्टारनेटखौहाय गोबां सुबुंफ्रानो बेबादिनो गोबां माने वर्ल्डआवनो बाहायजायो बियो इन्टारनेटआ इन्टारनेटखौ जोङो जेरै जोंङो मबाइल फन इउस खालामनाय एबा कम्पिउटार बेबायदिनो बां ओ बायदिसिना रोखोम खामानिफ्राव जों बाहाय नायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जों इन्टारनेतनि गेजेरजों गोबां बेबा दिनो जों जेरै ओ गावजों गाव एबा लोगो फोरनो जोंङो बेबायदिनो ओ जों मेसेज गावनि फेमिलि मेम्बारजों एबा बिदिनो भिडिअ कल रायलायनो हायो जों बे दिनो आरो बायदिसिना जों मबाइलफोरावहाय बेबायदिनो ओ माबा ब्रि नायनो हायो नायनो हायो आरो गोबां फरायनो हायो आरो बेबायदिनो अरायनि अरायनि गेजेरजों बेबायदिनो जों गोबां ओ गेम्स गेलेनायखौ जो जों नु मोन्दों दानि जुगाव आरो बेबायदिनो जोङो अनलाइन नि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां बेबायदिनो सपिं खालामनो हायो मानो होनोब्ला ओ जोंहा जेरै ओ एफा ओ जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जाना फैदों मानो होनोब्ला जों बेबायदिनो अनलाइनाव नायनानै एबा जों सपिं खालामनो हायो गोबां बेबादिनो
औ
आरो जोङो ओ कारेन बिलफोरखौबो जोङो दा अनलाइननि गेजेरजों एबा इन टारनेटनि जोंङो ओ मोननो हादों जोंङो न' एबा जोंङो न'निफ्राय जोंङो आरो जों इन्टारनेटखौ जोंहा नायोब्ला दाउ गोदो गोदोहाय जों माबायदिमोन ओ बेबायदिहाय जों ओ गैयामोन नोंथांनो आं एसे सानदों मानो होनोब्ला जोंहा गोदोहाय बिदि इन्टारनेट ओ बां गैयियावहाय जोंहा बिदिनो गोबां ओ खस्थ' जा मोन
औ
पेपारसो फरायनांगौ जायोमोन लेखाफोरजों दिअफोर एबा ओ तेलिभिजन बेफोर सो जों बांसिन ओ सोलोंथाइ एबा जोङो ओ मोननो हायोमोन।
औ
एबा दा जोंनि बेबायदिनो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जानानै फैबाय जोंनि स्टुदेन्टनि थाखाय जोंहा गोदोहाय बेबायदिनो लाइब्रेरिसफोरावसो जोंङो गोबां बेबादिनो ओ नायनानै जोङो फरायबाय थानांगौ जायोमोन दाथ' जोंहा इन्टारनेट फैनानै जोङो गोबां बेबादिनो गावनि मबाइल फन एबा बेनि इन्टारनेटनि गेजेरजों जों गोबां सोलोंथाइखौ जों लानो हायो मानो होनोब्ला जों मोनजोब खायो जों अनलाइननि गेजेरजों। आरो बेबायदिनो गोबां ओ जोङै इउस खालामनोब्ला जोंनि थाखाय मोजां फरायनाय एबा गोबां बिबादिनो अनलाइन क्लास लानो हायो दाथ' नंङा होमबा नोंथां आरो जोंङो बेबायदिनो गोबां कमनिबेसेन जों मोननो हादों मानो होनोब्ला जों इमेलनि गेजेरजों थ्रुयै जों गोबां बेबादिनो मेसेजफोर हरनो हायो आरो जोङो बेबायदिनो गोबां बिजनेसफोरावबो जों उह बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों बिस ओ गोबां बिदिनो कम्पानिसफ्रावहाय बेबादिनो सेल प्रदाक्ट खालामनाय बेबादिनो अनलाइनावहाय गोबां सुबुंफोरनो बेबायदिनो बेबदिनो खामानिफोरबो होनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला कम्पानिफ्राव एबा बिजनेस खालामनायावहाय गोबां बिबायदिनो इन्टारनेट नांगौ जायो बेयाव इन्टारनेट खौ गोबां बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला गिदिर गिदिर कम्पानिसफोरावथ' बेदिनो इन्टारनेटखौ बाहायो नंङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो बेबायदिनो गोबां जोंहा ओ बेंक बेंकिं एबा जों बेबादिनो फैसा ट्रन्सफार खालामनाय एबा जोंहा गोबां बेबादिनो मोजां जाबाय एबा जोङो फैसाफोरखौ जों खालामनो हायो जेरै इउ पि आइ एबा गुगोल पे फन पे जों बेफोरजों गोबांसेख खालामना जोंबाहायनो हायो आरो गोबां बेबादिनो उह डक्टर
समावबो जानानै फैबाय बेखियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ। औ
जागोन दे
औ